हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथां नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नायदोंमोन नोंथाङा निस्सय आंनो फिन होगोन
औ
औ आङो दैज्लां बोथोरखौ लानानै नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओ नोंथाङा फिन होगोन खौ आं आसा खालामबाय आ नोंथां ओ दैज्लां बोथो बोथोराव मा आबादखौ मावनाय जायो? नोंथांमोननाव
मोजाङै खोनाफैयाखै
दैज्लां बोथोराव नोंथांमोनाव मा आबाद मावनाय जायो
औ आं बुंनो हागोन दैज्लाङाव दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव माइ गायो आरो बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ साम ओ फसलबो गायनाय जायो ओ माइखौ गायनो माइ गायनो थाखाय ओ गिबियावनो दुब्लिखौ हाल एवना लाग्रो नांगौ ओ माइखौ साननै बा साथाम बिदि सोमनानै दोननांगौ दैयाव बिनि उनाव ओ सानथामफोर सानथाम बा साननैनि उनाव सोम बे सोमनाय माइखौ बोखांनानै दोननांगौ बिनि उनाव हालेवखांनाय हायाव बा दुब्लियाव माइखौ सारनानै फोनाय जायो बिनिनो साननैसो उनाव बे माइजोंनो खो खोथिया रज'यो खोथियाखौ फुनानै
औ खोनादों औ
आरो गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनिबो फसल मावनाय आबाद मावनाय जायो जेरै जोगोनार जोगोनारखौ जोगोनारखौ गिबियावनो जों हालेवना लागोन हाखौ बेनि उनाव जोगोनारनि बेगरखौ हायाव फोना होनाय जायो। बेनि साननैसो नि उनाव जोगोनारनि बिलाइ रोदोमनायखौ खानानै फाननो हायो।
औ थारैनो
आरो बेनि उनाव बै जोगोनारनि बिजौखौ खाखांनानै
औ खोनादों
बै फिथाइ बेनि जोगोनार फिथाइखौ फाननो हायो। आरो गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनि फसल आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बिब्दिनो जायो।
औ जोंनि ओन सोलाव बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ आं नुनो मोनदों ओ गिबियावनो आं नोंथांनो बुंनो सानदों माइनि आबाद ओ माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंनो गि ओ माइग्लि नांगौ जायो ओ जों बे माइग्लिखौ माइ माइग्लिखौ जों दोनथुमनानै दोनथुमनानै दोननाय जायो बेखौ आइथिंजों नानाय एबा मोसौजों नानायखौ खौ जों दोनथुमो ओ मा फाथो -फाथोनि थयलायाव एबा दुलिआव दोननाय जायो उम बिनि उनाव जोङो बे खौबो ओ फाथो दुलियाव दोनोब्ला जों फाथोनि थयलायाव सोनानै जों बेखौ ओ गिबियावनो दैयाव सोमग्रोनानै लानांगौ ओ दैयाव उम हुम दैयाव सोमखां सोमनो थाखाय जोंनो साननै बा सानसे खावसे साननै खावसे ओ दोननाय जायो जों दैयाव। ओ उम आरो दैनि फ्राय बोखांनानै जों बोरिआव लाबोनाय जायो बेयाव जों सानसे दोननाय जायो ओ बोरियाव बोखांना लाबनानै दैयाव बोरियाव सानसे दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो बेनि ओ सानसे उनाव जों बेखौ हायाव लखबनानै दोननाय जायो सानसे ओ लख बे लखबनाय समाव जोङो ओ एसे दै सारसो सारसो खालामनानै दोननाय जायो आरो बेखौ बाय जेखि जाया खायमा खायमा बिलाइजों जों खोख्लुबनानै दोननाय जायो अब्लानिया इसे ओ गाजाया अंखारनो हमो आरो बे माइग्लिखौ जों फोनो थाखै जों दुब्लि आलेवनांगौ जायो बेखौ जोङो ट्रेक्टरजों आ आलेवग्रोनानै ओ खारायग्रोनानै लानाय जायो बेखौ खारायग्रोनानै लानानै जों मै होनाय होनाय जायो। मै होनानै जों बेयाव दोखो दोखो ओ हाब्रु जानायाव जों ओ बेखौ एसे दसे खमाय दोनथ'नानै ओ थामजिसो मिनिट दोनथ'नानै जों ओ माइ बेगरखौ सारस्रोना होनानै होनाय जायो। ओ बेनि उनाव दान दाननै-दाननै खावसे बा दाननै उन दाननै दोननानै जों जेब्ला खोथिया महर मोनो खोथि खोथिया जौवौ अब्ला जों गायनो थाखाय हाखौ हाखौ एबा दुब्लिखौ आलेवना लानाय जायो बे आलेवना लानायाव जों दुब्लिआ मोनोबोला जों खोथियाखौ फुनानै ओ गायनो हायो गायखांनायनि उनाव जों दानथाम खावसे एबा दानथामाव जों माइखौ हानो हानाय जायो बेनि गेजे- गेजेरावनो मोनसे फोरबो दं काथि गाजा बे फोरबोआव जोङो उम साथ साथि सावनाय जायो आलारि लागायनाय जायो बे आलारि लागायनायाव जों बायदि मैया बावथाय होयो जेरै धुप -धुना ओ नारें जुम्ब्रा आरो थाइगिर खंगायाव सा ओ आलारि लगायनानै थाव होनानै ओ जानाय बेसरनि थाव जानाय थाव होनानै जों लाग थाइगिरनि खंगायाव आलारि बाथि लागायनाय जायो बेखौ जोङो ओ बिब्दि मानिना लानाय जायो जेराव जोंनि माइआ मोजाङै जायो दाउ -दाउ फारौ जालाङा एम्फौआ जों जोंनि माइ खौ खहा खालामा बेखौ मानिनानै जों साथि सावनाय जायो। अ बेनि उनाव जों मोनासे मोनासेयाव बे बावथायखौ हैनाय जायो दुब्लि बाहेराव बेजों बेयाव जों थालिर फस्लानि ओ थालिर फस्ला दाननानै जों बियाव गोजौै दोननानै ओ लागायनाय जायो बेखौजों काति फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो जों जेब्ला दानथामनि उनाव माइआ हाजानाय जायो अब्ला माइखौ जों हाना लाबोनानै न'आव लाबोनाय जायो ओ बेखौ जों आखाइजों हायो आखाइजोंनो खासिजों हायो हानानै लाबोनानै जों आथिंजों एबा मोसौ थौजों नानानै जों बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो। आरो बिदिनो जोंनाव गोब बां रोखोमनि मैगंनि आबाद मावो जेरै ओ जोगोनार जोगोनार आरो लेस्रा आरो
जिंखा बायदि रोखोमनि ओ आबाद मावो जों जोंनाव नोंथांनिसिम म आरो मोनसे आंनिफ्राय मोनसे सोंथि ओम नोंथाङा दैज्लां बोथोराव माबायदि दुंथाय जायो एबा माबायदि बारहावा बारो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ आं एसे फोरमायनो नाजागोन दैज्लां बोथोरनि बारहावाया जोबोद गरम जायो, ओं मा माब्लाबा अखा बारहुंखा बिब्दिबो जानो जायो आरो गोबां बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव खायसे खायसे ओनसोलाव दैबानाबो जायो जायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो। गोबां आबादारिफोरा खहा जायो। आरो बांद्राय सानदुं दुङोब्लाबो माइआ रानलांजोबो जेन ओ माइ खोथियाफोरा रानस्राव जालाङो हाया रा दुब्लिया रानस्राव जालाङो।
नोंथांमोननियाव दैज्लां स
नोंथांमोननियाव दैज्लां समाव नितसय ना मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन
मोनो गोबां रोखोमनि ना मोनो जों जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो ना गुरनानै दैज्लाङाव जेरै सें ना मागुर ना थुरि ना सिंगि ना मावा ना बायदि रोखोमनि आरो गोरि ना सिंग्रा ना सिंगि ना बायदि रोखोमनि ना
साबायखर नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय जों कलखौ दाननो हासिगोन।
दे बिदिब्ला।